खोनादों नोंथां?
हेलौ खोनादोंना नोंथा? औ, खोनादों आं।
औ औ नोंथां खोनादोंखौ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय माबोरै दं नोंथाङा?
दं बिदिनो दान्दि-दान्दिसेसो सम होनो हागोन नामा नोंथां जों दा आबादनि थाखाय? खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथांङा खोनादों ना नोंथां? औ औ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों। नोंथाङा बाथ्रा सावराय-सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। खेथि बिबागनि थाखाय एसे सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ दैज्लां औ नोंथां।
थोरनि मैगं थाइगंनि एसे फोरमायबा मोजां जागौमोन।
औ बिदिनो जोंना दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' गोबां मैगं थाइगंखौ गायो जोङो।
ओ औ औ नोंथां।
बिदिनो जिंखा, लेस्रा, पतल बिदिनो गोबां मैथा सैथा गोबां रोखोमनि मैगंखौ गायनाय जायो। बेफोर औ बेफोर ओ खौ माबायदि गायो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां औ बेफोरबायदियानो जेब-जेब्ला नों बेफोरबायदिनो होनो जेब्ला जों दुब्लि फोथारखौबो ओ जेब्ला मैगं थाइ गं गायगोनखौबो जों आबादखौ खेथि माबाखौ हालेवग्रोना लानांगोन नोंथां। हालेवनाय हासार होनाय बेफोरखौ जों खालामग्रोना लाबासो बेखौ मैगं थाइगंखौ गायनो गायनाय जायो नोंथां। फार्स्टआवनो जों हालेवनाया गोनां जायो दुब्लि फोथारखो नोंथां। बे दुब्लि फोथारखौ जिंखा हख पटल हख, लेस्रा हख बेखौ गायनाय जायो आरो हालेवग्रोना लानासो बेखौ हा गायनाय जायो नोंथां। फार्स्टआवनो हालौ ग्रोना लानाया मोजां साबसिन जायो ओ जाबोर जुबार थानायफोरखौ बेखौ साब सिखोन खालामनाय बांसिन मोजां जायो नोंथां। बेखौ आबादखौ साफा खामहोजाबनासो आबाद मावनाय जायो खेथि मावनाय जायो नोंथां। उफ्रिया हक खेथि हक दैलांनि बोथोर हक बेफोरफोरखौनो मावनाय जायो नोंथां। फार्स्टआवनो हालेवगोरना लानांगौ हालेव खांनानै किसुमान जाबाथ' ओंख्रि मैगं थाइगं गोब्राब नोंथां। आजिखालि हासार होआबाबो मोजांबो जानो नागिरा गेदा दंफां लाइफांफोराबो किसुमान बाजारनि बे हक किसुमान न'निबो गोबोरखि हक बेफोरबायदिनो दुब्लि फो थाराव हासार होनोना लानांगोन नोंथां। फालु जेबोब्ला जों जिंखाफोर माबाफोर गायोबा फार्स्ट सावनो हालेवग्रोना लानानै थिब होग्रोनांगौ आङो किसुमान लारि आरो धिपबो होना गायो किसुमान आरो बेगरबो होना गालाङो नोंथां मिसा हक लेस्रा हक बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन बायदि गायो आजिखालिथ' सिगांथ' बेफोरबायदिनो सांबो सांनि गोनांथिबो जायो जिंखा हक पटल हक बेफोर गायबा थांनि गोनां थिबो जायो बुहुत बिबिनथर' बिभिन खिथि बिभागा मावोबा बे बे रखमनो सां होनाय जायो दिरुं मानला होनाय जायो बेफोरबायदिनो पटल जिंखा लेस्रा मैस्था भिन्दि थास' बेफोरबायदिखौनो गायनाय जायो नोंथां बेफोर टि बि फागोन औ
नंगौ नोंथां
औ दुब्लि दुब्लि फोथारावखौबो जों मोसौ मोसा हाबनो थाखायबो बेरा गोनांथि जायो नोंथां
औ नंगौ
औ बेरा होबा मोजांसिन साबसिन जायो दुब्लिफो ' आरो मोसौ मोसा हाबनो थाखाय एसे मोजां दे जेब्ला जों खेथिफोरखौ आबाद फोरखौबो मोजां मोनो हासारनिबो गोनांथि थि जायो हा पटल हक आलु हक बेफोरबो जों हासार होनो गोनां जायो हासार गेजेर गेजेर होबोला मोजां जायो बेफोरबायदिनो गुबुन बैगाफोरा खेथिफोरा गुबुन गुबुन मावो बेफोरबायदिनो नोंथांमोननिखिबो बेफोरबायदिख माव ना नाथ आलदा बेलेग मावो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां खेथिनि बिफय औ नोंथां एसे फोरमायनानै मोजां जागोन
आबाद होनोब्लाथ जोंना गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद दं बेफोर ओ गासिबो आबादखौनो जोङो गुबन गुबन रोखोमै गुबुन गु-
औ औ नोंथां
जोंना गोदोनि रुजुनायाव दानि आबाद मावनाया गोबां गोबां गोद- दान गोदान आदब खायदा बाहायनानै जोंना औ गोबां आदब बाहायनानै गोबां बिदिनो गोबां बुरजा बुरजा फिथाइ थायहैयो बायदि
औ
उम बिदिनो जोंहा ओ दानि मुगायाव आबाद मावनाय होनोब्ला ओ बिदिनो मुलि मेडि सिन बेफोरखौ बाहायाबा जोंना आबादखौ मोननो थांला। औ नाथायहाय जोंना गोदोहाय आबाद मावोब्ला जोंना न'निनो गोबोरखि हा सार एबा खानस्रि हा सार बायदिसिनाखौ बाहायनानै जोङो आबाद खौ ओ नुनो मोनोमोन बेफोरनि जाहोनावनो जों जोंना दानि सुबुं अनजिमाफोराबो लोरबां। देहायारि लोरबां जालांनो हमनायखौ जोङो मोनथिना मोनो गोदोनि सम सुबुंफोरा जेनेबा जौसे बा बोसोर बिदिनो जोरनायखौ जों खोनानो मोन्दों ना? नाथाय दानि सुबुंफोरा बाजि द'जि बोसोर जाबानो जोंना बिस नायाव गोग्लैना थायो बेराम बायदिसिना जानानै बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो बेफोरनि बे औ बेफोरनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि आबाद। बायदियाव बायदिसिना गोबां रासायनारि हासार एबा गोबां मुलि बायदिसिना बाहायनायनि थाखाय जानायखौ जोङो खोनानो मोनदों बिदिनो जोंना दाख्लै ससियेल मेडियाफोरावबो ओ गोसारबाय। थानाय जेरैहाय जोंहा थाइजौ आबादखौ मावनानै ओ थाइजौ फिथाइ गोथांखौनो खानानै हरसे बा हरसे हरसे बेनि गजेरावनो थाइजौ बे थाइजौखौ मोनहोनानै गोबां सुबुंफोरा फाननानै जाहोनाय बेफोरबायदियावबो जोंनिया गोबां ओ देहाफोरा गाज्रि जानायखौ औ नंगौ नोंथां। नाथाय जोंना रांखान्थि बिथिङाव दानि आबाद मावनाया मोजां होनना नै आं नुहुरनो मोनदों मानो होन नानै बुङोब्ला जोंनाहाय गोदोहाय ओ बिदि बेफोरनि बेसेनफोराबो खममोन ना थाय दानाया गोबां बांनायनिफ्राय बांलांनो हमदों। बिदिनो ओ खम खम खम जायगायावनो गोबां मुलि बायदिसिना बाहायनानै जों गोबां आबादखौ थिखांनो हायो। औ रांखान्थि बिथिङाव ओ बिदि दानि दानि आदबजों आबाद मावनानै जोबोर ओ
ओ लाबखारि जायो नोंथां औ औ।
नंगौ।
औ। आबाद मावग्रा दानो बायदि खस्थ' आरो नोंथां न'।
औ नंगौ नोंथां दा गोबां मुलाम फा खालामनो हायो आरो दानि मु
औ नोंथां।
बिदिनो जोंना बाजार बायदिसिनायाव लांनानै
औ गला, गा बाजार, हाथाइ हग गला हक बेफोरबायदियावनो लांनानै फानहैजायो नोंथां न मैगं थाइगं बे जेब्ला जों गायनाय जायो बेखौ बेखौ गलाफोरावबो लांनाय जायो जहाय सकफोरावबो लांनाय फाननाय जायो आरो नोंथां न।
औ नंगौ।
औ। बेफोरबायदिनो मेगं थाइगं मा मा मेगं थाइगंफोर लांनाय जायो गलाफोराव नोंथां बांसिनानो?
औ जोंना मैगं औ मैगं थाइगं होना होनोब्लाथ' बाजाराव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं खौ जोङो नुनो मो नो बेखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। जेरै बेफोरनिनो मो-मोननैसो खौ आंङो नोंथांनि सिगाङाव बुंनानै होनोसै सो जोंना दा दैस्लां बोथोराव जिंखा पतल लेस्रा बिदि औ लेस्रा बानलु बि बेबायदि खौ जोङो नुनो मोनो बेखौ जोङो ओ गोबां मैगं थाइगंफोरखोनो बाजाराव मोनो। बिदिब्ला नोंथाङा बाजार नि मैगं थाइगंखौ जानाया मोजां ना गोदोनि
औ नोंथां
बेखौ मावनानै जानाया मोजां?
औ बाजारनि खोथ' आं औ नों थां बाजारनिखोथ' नोंथां आजिखालि मिथिखादों नोंथां बेबारदिनो बाजाराव आजिखालि आथिखालावथ' हासार होवाबा जाया नोंथां। बे हासारनि बे हासार होनायखोसो मोनजायोबो नोंथां बे बाजारफोरावथ' ग गलाफोरावथ' सकफोरावथ' बे हासार होनायानो बांसिन सोलियो नोंथां मैगं थाइगंफोरा बांसिन सा साबसिन जों नुनो मोनदों निजे गायनाय जानाय फिथाइ सामथाइया बांसिन साबसिन जायो नोंथां। एसे बाजारफोरनियाथ' गलाफोर मैगंफोराथ' सब हासारानो बांसिन निजे मावना जानाया साब साबसिन जायो नोंथां मैगं थाइगंफोरखो भिन्दि हक लेस्रा हक जाग्रा फुद दोङो माबा दों बिफोरबायदिनो न'आव बांसिन गायनायफोर साबसिन जायो नोंथां। निजे मावना जानाय साबसिन जायो नों नोंथां बाजार गावलाफोरनियाथ' आजिखालि रां होबासो मोनो नालाय रां होआबाथ' मोनानो नोंथां।
औ नंगौ
बेफोरबायदिनो निजे गायनाय जासिनाय साबसिन जायो नोंथां बे बाजार फोरनियाथ' आजिखालि मिदि सिनि थाखायनो जायो। थयारि खालामनाय जायो नोंथां। बांसिन साबसिन हामसिन बे न'नि गायनायानो साबसिन जायो नोंथां आं बेखौ साबसिन मोनो आरो नों थां नोंथांमोना मा सानो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो आंबो सानो मानोना जोङो बाजार मैगं थाइगंखौ जायोब्ला जोंहा बायदिसिना मुलि मेडिसिन होनायखौसो जोङो ओ मोनजायो बेनि ओंखायनो जोंहा देहाफोराबो जोबोर लोरबां जायो।
औ औ
हायोब्ला न'आव ओ गाव जानो आन्था एफा एनैबाबो गायनानै जानांगौखौ आं
औ औ औ ला लाब जाया आरो नो आंनिे जे मेगन थाइगं गायना जाबा एसे निजे देहायाबो राफोदफोर थाबाय बेलेगखौबो गुबुनखौबो एसे जेब्ला जों मैगं थाइगं बांद्राय बुरजा थायोबोला बेलेगखौबो जों एसे हाय बेफोरबायदिनो बेफोर औ निजे देहा जोथोन लानो बांसिन साबसिन जायो नथां नंगौना।
औ
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों
औ माबाफोर फोरमाय जागोन नामा नोंथां बिब बेफोरबायदिनो जेब्ला जों गायनाय फुनाय ओंख्रिनिबोथ' बुखांबाय जेब्ला जों फुदनि थाखाय था नोंथांङा एसे फोरमायगोन नामा जेब्ला बोग्रि गायो बिदिनो बायदि रखम बायदि
बोरै माबोरै गायो होनोब्लाथ' जोंना नों थाङानो दानिसो एसे बुंलांखादों जेरैहाय जोंना ओ गासै आबादखौ गायनो थाखायनो जोंना ओ जायगाखो साब सिखुन एबा हाल एवग्रोना लानांगौ। बेनि उनावसो
औ नोंथां।
आबादखौ ओ गायनांगौ। बिदिहाय जोंहा गुबुन गुबुन आबाद गायनो थाखाय गुबुन गोद आदबफोरखौ बाहायनाय जायो। जेरैहाय जोंहा ओ
गोबोरखि हासार बेफोरनो बायदि रोखोम बायदि बाहायनाय जायो नोंथां फार्स्ट औ औ
औ गोबोरखि हासार बायदिसिना बाहायनानै जोंना लानांगोन बेनि ओमफ्राय उनावसो बेख खौ ओ जिब बा एबा नैजि दानसोनि ओ नैजि सानसोनि उनावसो जों बेखौ ओ गुबुन जायगायाव गायस्लायनानै औ बिदि गायस्लायनानै गायस्लायनाय जायो बेनि बेनि अनगायैबो गु बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन ओ जेनेबा लेस्रा बाय दिसिना गायोब्ला जोंहा ओ जाय जायगायाव गायगोन बे जाय बे जाय गायावनो ओ डाइरेक्ट गायखानाय जायो एबा बेगरखौ फोनानै होनाय जायो। बिदिनो सां बायदिसि नायाव मान-मानला होनाय जायो बेफोरखौ।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो ओं।
बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां बे दानन्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंथां एसे औ नोंथां गोजोन्थों।